नोंथां औ खोनादों दे नोंथां
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जों बोथोरखौ लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ जागोन दे
जों बर'फोरा मा मा बोथोरखौ जोङो फालियो ओरैनोथ' बर'फोरा बुंनो थाङोब्ला मोनबा फोरबो दोङो नङा होमबा? बे मोनबा फोरबोनि गेजेराव जोङो ओ सावरायनो लादिनो अब्ला नोंथां जों आं गिबियावनो थोंजोङै सावरायनोसै जोंनि गिबि फोरबोनि सोमोन्दै बैसागो नङा होमबा? बैसागोआनो जोंनि गिबि फोरबो। आरो जों बैसागोआव जों बयबो गाजा गोमजायै रंजायो मोसौ थायो नङा होमबा ओ अब्ला आं नोंथांमोननियाव सोंनोसै जेनेबा बैसागोखौहाय बोरैहाय जोंनि बर' ओनसोलाव आथिखालाव खुङो आरो गोदोनिफ्राय खुंबोबाय थादों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ
जेनेबा जोंनि नोंथाङाथ' आंनाव बर'फोरनि बैसागो फोरबो फालिनायनि बागै बागै सोंबाय नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
औ जेनेबा जोंथ' बैसागोखौ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोगासिनो औ ओ जेनबा जोङो गिबि खेब बैसागो बैसागोनि नामावथ' जोङो मोसौनि बैसागो खौ फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ
औ मोसौनि सानखालिथ' जोङो माने मोसौखो माने थुखैयो नङा होमबा नोंथां? मोसौखौ थुखैनायनिया थुखैनो गोनांबाथ' जोंनो मोनसे मोननैसो माबा बेसाद नांगौ जायो नङा होमबा अ जेनेबा ओ माने मा होनो बेखौ ओ ओ बिदिनो पानेलाव फान्थाव ओ हालदै दिगलि गुथि
औ
बेफोरबायदि जोङो माने बेफोरखौ मुवाखौ बुथुमनानै दोन सानसे सिगां दोनखानानै बिनि अखानायै माने सोरां सोरांसि सोरांसियाव माने जोङो बेखौ जगरखौ लाजोबनानै माने मोखौखौ होनानै लाङो माने दैमा दैमा सेराव नङाबा माने फुख्रिफोरावबो लाङो किसुमाना
जेनेबा थुखैनो थाखाय नङा होमबा
औ
बेफोरबायदिनो जोङो मोखौखौ लांबाय ओमफ्राय बेनि उनाव थुखैखांनायनि उनाव माने बेखौ माने ओ जेनेबा बिदिनो थुखैखांनायनि उनाव माने जेनेबा जों बेखौ दिरुं गोदान होनानै ओमफाय जेनेबा दुसुमै फोनो जोङो जेनेबा बिदिनो मोसौनि बिगुराव जेनेबा हासुुंवाव लानानै मोनसे दुसुमैखौ थावदो मिक्स खालामनानै माने बिदिनो जोङो मोसौनो आरोना
औ
औ बिदिनो मोसौनि मोसौनि बैसागुखौ बिदिनो हगार हरनानै बिनि उनाव जोंहा जेनेबा मानसिनि बैसागो सफै नङा होमबा
औ
औ बिदिनो जोंहा मानसिनि गिबि सानखालिथ' जोङो माने जेनेबा बिदि माने गुबुनाव बिदि रंजानो जे एबा नङाबा मोसानो जोंथ' ओंखारलांना- खौ नुनो मोना नंगौना नोंथां
औ
जिहेथु जोङो बे सानखालि माने मानसिनि बैसागो सान जाहैबाय बे बेनि नो नामावनो जों माने जेनेबा गोदोरफोरनियाव जोङो माने उन्दैफोरा दुगैस्रां लोबस्रां माने बोर लायो माने न'नि बिमा बि- फानि बेखौ मान खालामबाय जेनेबा बिदिनो बिमा बिफानि बिदाफोर दङबा बिसोरनावबो थांनानै बिसोरखौ एसे मान खालामहैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो जोंहाथ' आरो बिदिनो बैसागुखौ दानिया गोदोथ' आगोलथ' आबै आबौमोना फालिबोबाय थानाय बाथ' माने दान मोनसेयानो बैसागु फालिनाय जायोमोन। नङा होमबा औ दानियाथ' आरो बिदि समबो मोनला नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनाय बायसानो जेनेबा बैसागोआ जेनेबा आथिखालाव जोंनि बर' हारियाव जेनेबा सोलिबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो नङा होनबा नोंथां लोगोसे जोङो बैसागुजों लोगोसे जोङो रंजायो बाजायो थिग बिदिनो जों थुनलाइयारि बैसागोआव थुनलाइयारि बादायलायनायखौबो जोङो बैसागो बोथोर जोङो बाहायनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां जेरै मोसौ बैसागो जोबनाय लोगो लोगो जोङो एक थारिखाव जोङो गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै सोरबा बाथौआ बाथौनियाव सोरबा ब्रह्मआ ब्रह्मनियाव बिदिनो गावबा गाव धोरोमसालियाव थांनानै बिदिनो एक थारिखालि जोङो गेदोरफोरखौ जोङो खुलुमनाय आरो उन्दैफोरखौ जोङो बोर सानस्रिनाय बिदि बोर लानाय बोर सानस्रिनाया जायो आरो जों गाजा गोमजायै जोङो बेखौ। गावबा गाव थानसालियाव बेखौ आर'ज खालामनायावनो सोरबा खुलुमनाय जायो आरो। थिग बिदिनो जोङो नैथि। तारिकनिफ्राय जोङो गाजा गोमजायै बयबो रंजागोन आरो बोराय जा बुरै जा। माने बयनिबो गोसोआव बियो मोनसे। जावरिखांनाय लाबोयो बैसागो बोथोरा जोंनि मिथिंगाजोंनो मोनसे फैफाखानाय आरो। जोङो बर'फोरा मिथिंगाखौनो सिबिखानाय हिसाबै जोङो ओ बिदिनो। नो बैसागो बोथोराव जों खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै जोङो। नैथि थारिखआव बैसागोनि नैथि अक्ट'आव जोङो मोसानायखौ जोङो आ गोदोनिफ्राय। नो नुदों आरो आथिखालावबो नुदों नङाबा नोंथां। औ लोगोसे जोङो। बैसागो बोथोराव जोङो ओ आउट जायो माने। मोसौ थुखि खालि नोंथाङा बेखौ गोसोआव गोलैयाखै जानांगौ मोसौ थुखि खालि जोंङो। जे औ गोखा गोखै जानाय नंङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनि जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि एक्स'। एक बिद जायो माने बिफांनि बिलाइफोरखौ जों खानानै जोङो। गोखा गोखैखौ जों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ जायोब्ला जों आ। देहा ओ मोजां माने बेमार आजारफोरा जेबो साफिनो हाया बेमार आजार। फोरनि थाखाय जों बारग'नो हायो होननानै जोंहा बर'फ्रा फोथायनाय दं नङा होमबा बिदि। खालि जोंङो गोखा गोखैखौ सोरबा बेदरजों। सोरबा अमा बेदर सोरबा दाउ बेदर बिदिनो सोरबा निरामिसबो जायो माने। गोखा गोखैखौ जोंङो ओ सु दाननि जोबथा खालि जों जाखोन आरो बेखौ बिदिनो जोंङो जाखां लोंखां जोंङो नेक्स्ट दिना जोङो फुजा खालामनायनि उनाव जोङो नैथि थारिखआव जोंङो बैसागोखौ रंजायो खाम सिफुं जथा सेरजा दामनानै बिदिनो हि। हौवासाफोरा गामसा ओ फालि गुफुर फास्ला ओ दख'ना। सरि ओ गामसा गोथां ओ सला गुफुर आरो बिदिनो। माने आर'नाइ फास्रां आर'नाइ थिग बिदिनो हिनजाव फोराबो गोमो लांगा दख'ना बेनिफ्राय थिग बिदिनो जोंङो। ओ फास्रानि फालि लोगोसे ओ गोजा ब्लाउसखौ गानो आइजो। फोरा बिदिनो जोंङो ज' रंजायो आरो माने बैसागो मोसानाया बोराय बुरै रावखौबो। बेयाव दिडफारेन्स लाबोआ गासैबो रंजायो बेहाय बोरायबाबो बुरैबाबो। जायफोरा मोसानो रोङाबाबो बे बैसागो बोथोर सफैब्ला बयहाबो मोसानायनि दोहौआव फैयो आरो अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय बैसागो बिबायनाया मागिनाया बा बैसागो मोसानानै न'खर न'खर बिबायनाया बोरैहाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां ओ। जोंहाथ' दा बैसागोआ बिदिनो नोंसोरनि बुंनाय बाय दिनो सोलिलाङो नङा होमबा नोंथां। औ। ओ जोंनियाबोथ' बिदि बैसागो मागिनायाथ' जोंहा माने ओ नैथि दिनखालिनिफ्रायनो थांनाय जायो। जेनेबा गुबुन- गुबुन- गुबुन गामियाव थाङो आरोना। जोंनियाबो बिदिनो बोरायफोरनि हानजाया ए ब्रा बिदिनो जों गिदिर एसे गि जेरै माने सेंग्रा सिख्लानि हानजाया एस्रा ओमफ्राय गथ'फोरनि हानजाया ए जसा बिदि थांङो आरोना। जोंना एक्सट्रा एक्सट्रा बिदिनो बेलेग गामिफोराव थांनानै बिदिनो एसे रंजाहैनानै बिसोरनि गामि फोराबो मोजां मोनो जों जों रंजाफायो बिदिना आरोना ओमफ्राय जोबथारनायावथ जोंहा लासखाारिनि जेनेबा सानसे साननै बिदि मोसानाय जायो आरोना जोंनि गामियाव
अ अ गुबुन गुबुन मोसानायखौ जोंङो बेलेग थारिखाव जोंङो गुबुननियाव बिबायहैग्रो बेलेग गामियाव थाङो नङा होमबा। बेनिफ्राय जोबथाखौ जोंङो गामियाव रंजाफैनायखौ जोंङो गोदोनिफ्रायनो फालियो आथिखालाव नों नोंसोरनि साइदआव फालियो ना फालिला बेखौ?
जों बिदिनोथ फालिबोगासिनो नोंथां जोंनिजाबो
जोबथाखौ गामियाव मोसानाय जायो आरोना
औ नोंथां
अब्ला नोंथां। बैसागोआदि जोंङो जोंनि थाखाय एंगारनो हाय नङा होमबा जि समनि फ्रनो बरफ्रा बे राय रायजो जाबोदों जि समनिफ्रायनो बरफ्रा बे जोंनि सा सानजा बे ओनसोलाव रायजो जाबो बे दिननिफ्रायनो जोङो बैसागोखौ फालिबोबाय थानायखौ जों नुदों नङा होमा नोंथां आरो बिदिनो जोङो फालिलांबाय थागोन बैसागोआनो जोंनि गिबि फोरबो आरो बेयावनो जोंनि दाउमा दाउसा बिफां लाइफां फोराबो बिलाइफोराबो बिफां लाइफांफोराबो बिलाइ खिलियो गोदान महर लायो थिग बिदिनो मानसि फोराबो जोंहा गोदान महर लायो गोदान सान्थौ गोदान आदर्शजों जोङेबा मोजां हाबाखौ मावलांनो हाथों होननानै जेनेबा जोङो बे दिखा जों ग गाजा गोमजायै गोसो गोसानानै बयबो रंजायो आरो दसे दुखु दाहाखौ गारनानै अब्लाबो जोङो बिदिनो जोङो रंजानायखौ जोङो बयखौबो बाहागो लानायखौ जों नुयो आरो बिदिनो जोंनि बैसागोआ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोखानाय जों बेखौ मालाबाबो बावगारनो हाया नङा होमबा नोंथां औ अब्ला नोंथां जोंनि समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखौावं फोजोबबाय नामा नोंथां
औ दे देथ नोंथां गोजोनथों नोंथां